हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों
औ नोंथाङा मा खालामबाय दं
औ आं दा ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दंथ'यो नोंथां
नोंथांनो आं फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे आबादनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
दाथ' दैज्लां बोथोरनि सम नङा
औ नंगौ
औ दाथ' जों गोबां सुबुङानो माइ आबाद मावनानै जोङो माइरं जा माइ - मोननानै जोङो बेजोंनो ओंखार ओंखाम जायो बिदिनो नोंथाङा माबायदि हाय माइफोरखौ गायो माबायदि खोथिया फैयो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां।
औ।
औ जोंनाथ' ओ गिबियावनो आबाद होननानै बुङोब्ला जोंना दैज्लां बोथोराव मावनाय माइ आबादानो जोंनि ओ बे रायजोनि एबा आसाम हादोरसानि गाहाय होननानै जोङो सानना लानाय जायो।
औ नंगौ।
मानोना जोङो ओ ओंखाम जानानैसो थांना थायो। बेनिखायनो जोङो ओ माइ आबादखौनो गाहाय होननानै जोङो साननानै लायो। जोङो बे आबादखौ। ओ आरो दैज्लां बो थोराव मावो। ओ नाथाय जोङो। दा दानि मुगायाव जोङो बेखौ ओ मेसें बोथोरावबो मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों। जेरैहाय जोंहा। ओ खायसे आबादफोरखौ खायसे जों माइ आबादखौ मेसें बोथोराव मावनाय जायो ओ आरो गोबां मानसियानो जोंना दाना दै सारनाय मेसिं बायदिसिना ओ जगार खालामनानै जोंना मेसें बो थोराव मावनाय जायो।
औ।
खौ जोंना मावनोबोब्ला गि बियावनो जोंना ओ खोथियाखौ फोना ला बे खोथियाखौ ओ मानि फ्राय फैयो होनोब्ला जोङो गिबियावनो थांनाय बोसोरनि। माइनि बिदानखौ लानानै जों। ओ बेखौ मायस्लि महराव लानानै जोङो बेखौ ओ फुख्रि एबा ओ दैमा। फोराव जोङो हर हरनैनि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो।
बे सोमनानै दोननाय ओ माइखौ जोङो। दैखोना लाबोनानै जोङो। ओ रानहोनो थाखाय जोंहा। ओ बोखांनानै हरसे बा दोननाय जायो बेनि उनावहाय जोंहा ओ न'आव लाबोन उसुंदा एबा न' सिङाव जोंहा बेखौ गाजा बेरनाय बायदिहाय। ओ फाथोनि बस्थाजों एबा थालिर बिलाइजों मोजाङै फेनानै खोबना दोननायखौ जोङो नुनो मोनो। बेनिफ्राय जोंहा। औ बेनिफ्राय जोंहा जाय जायगायाव खोथियाखौ फोगोन बे जायगायाव जोंहा ओ मोजाङै हालेखौ एवनानै हाखौ मोजाङै गुन्दै खालामनानै हाब्रु खालामनानै जोंहा ओ खोथियाखौ फोना फोना होनाय जायो गोदोथ' जोंना बां बांसिन सुबुंखौनो जोङो नांगोलजों ओम एबा मोसौजों हालेवनायखौ जोङो नुनो मोनोन नाथाय जों हा दानि मुगायाव समजों लोगोसे ओ गोबां सोलायबोबाय आरो जोंहा ओ दानि मुगायाव समनिबो जोबोर आंखाल बेनिखायनो जोंहा ओ बांसिन दानि मुगा याव जोंहा ट्रेक्टरजोंनो हालखौ एवनाय जायो । बिदिनो खांनानै जोंहा ओ हाया मोजां रुयोब्ला खोथियाखौ फोना दोननाय जायो । बेनिफ्राय खोथियाखौ फोखांना जोंहा ओ दान मोनसे बा दान मोनसे खावसेनि ओ उनाव जोंहा फुनानै नै जोंहा दा ओ आमथिसुवा बायो-बायोब्लानो जोंहा माय खोथियाखौ फुनो फुनानै ओ फोथाराव ओ जाय जायगायाव गायगोन बे जायगाखौ मोजाङैनो जों हालेवनानै जोङो बे जायगायाव जोंना ओ माइखौ ओ गायनाय जायो । बेखाय जोंहा दानि मुगायाव गोबां हासार होनानै गोबां माइ फिथाइखौ थायहोनायखौ जोङो नुनो मोनो । आरो जोंहा बे माइखौ गायखांनायनि उनावहाय जोंहा ओ जोबोर जोथोनबो लानांगौ जायो बिदिनो जोंहा खायसे खायसे जायगायाव दै राननाय ओ दै राननानै हा गावस्रानै बे बेफोरबायदि जायगायाव जोङो दै सोनानै आबाद खौ मोजां खालामनाय जायो । बिदिनो जोंहा ओ दान मोननै बा मोनथाम थांनानै जोंहा ओ माइ आबादा फोथाराव जोंना मोननानै ओ माया हाजानाय जायो ओ बे खौनो हाना लाबानैहाय जोंहा न'आव न'आव ओ गोदो बांसिन जोङो मोसौजों नायोमोन नाथाय दानि जुगाव मेसिन बायदिसिनाजों नानायखौ जोङो नुनो मोनो । बेबायदिनो जोंनि जायगायाव ओ माइ आबाद खौ मावनाय जायो नोंथां
ओं
औ औ नंगौ
अ ओ आबादनि बा ओ माइल' जोंनो आबाद आबादखौ जों माइखौल' मावा नङा होनबा नोंथां जों गोबां मैगं थाइगंनिबो औ गोबां मैगं थाइगंनिबो आबाद मावनाय जायो बिदिनो ओ माइ गायखांनाय लोगो लोगो जों बेसर फैयो बिदिनो मथरबो फैयो नङा होमबा
औ नंगौ
ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिनो मा मा मैगं थाइगं गायनाय
औ नंगौ नोंथां जोंनि जाय गायावथ' गोबां मैगं थाइगं गायनाय जायो मानो होननानै बुङोब्ला ओ जोंनि बे ओ दा जाय जायगायाव जों ओ जों थायो बे जायगाया गा गामि ओनसोल नालाय जोंहा गोबां सुबुङानो साख ख्रि बाख्रि गैजाया बेनि थाखायनो जोंहा आबादखौनो गावनि जिउनि राहा होननानै गोबां मानसियानो सानना लायो बेनि थाखाय ओ सुबुं फोरा गावनि रांनि आंखालखौ सुफुंनो ओ गावबा गाव गोबां गुबुन गुबुन आबादखौ जोंना मावनाय जायो जेरैहाय दैज्लां बोथोराव जोंहा माइ आबाद नि अनगायैबो जोंहा जिंखा पटल, लेस्रा, भेन्दि, थायसुम ओ जोगोनार बादिखौ जोङो मावनाय खौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ मेसें बोथोरावबो गोबां आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जोंहा बेस्ट सर जुखाम धोनदिया लाइ लाफा बेफोरबायदि गोबां आबादखौ जोंहा मावनाय खौ नुनो मोन दों ओ नों नोंथांमोननि जायगायावबो ओ गोबांसि सुबुङानो आबाद मावोब्ला आबाद मावोबा बे आबादखौ गोदोनि मुग गोदोनि खान्थिजों मावोना दानि खान्थिजों मावो नोङो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोनना?
औ गोन बिदिनो ओम गोदोनि खान्थिखौथ' जों बांसिन सुबुङानो गार गारहोलांनाय जाबाय लासै लासैनो नङा होनबा बिदिनो। ओ गोदो गोदाय बिद बिदिनो मोसौजोंसो एसे एनैबाबो एसे एनै हाबाबो जों मोसौजोंसो हालेवनानै मैगं थाइगंफोर आथिखालावथ' बिदि एसे एनैब्लाबो जोङो मोसौबो गोबां सुबुंनि न'खरावनो गैला नालाय बिदिनो क्टरफोरजोंनो हालेवनानै मैगं थाइगं एबा माइफोरखौबो ओ गायनाय जायो आरो आथिखालाव। ओ बिदिनो गोबां औ गोदो गोदायथ' बिदिनो ओ गोबां सुबुंनि न'खरावनो मोसौ हालि थाखायोमोन नालाय। बिदिनो गोदोनि बायदि दा आथिखालाव जाला आरो औ बिदिनो ओ ट्रेक्टरजोंनो हालेवनानै जोङो भिन्दि लेस्रा जोगोनार जिं खा फटल बायदि बायदि मैगं थाइगंफोरखौ जोङो गायनानै न'आवनो जायो आरो बेफार फालांगिबो खालामो आरो।
औ नंगौ।
नोंथांमोन नोंथांनि बादिब्ला ओ माइ गायनाया आथिखालाव ट्रेक्टरजों हालेवनाया आथिखालनि ट्रेक्टरजों हालेवनाया मोजांसिना गोदोनि मोसौजों हालेवनाया मोजांसिन जायोमोन?
औ।
खोनादोंना? खोनादोना नोंथाङा? हेलौ। औ नोंथां। खोनादोंना? हेलौ।
नुनो मोनोमोनथाय नि मुगायाव जोङो बिगा एबा नैजि बिघाबाबो जोङो दसे समावनो हालिखौ एवखांनानै बेनि ओ आग्लायनाय समखौ जोंहा ओ गोबां बायदिसिना खामानि दामानि मावनानै एबा ओ रांखान्थि बिथिङावनो जों जौगाहोनायखौ नुनो मोनो।
औ।
औ। बे बिदिनोहाय जोंहा ओ दानि मुगायाव समजों लोगोसे रांखान्थिनि बेलायावबो जोबोद गोनांथि जा
औ।
दानि मुगायाव आङो ट्रेक्टर बाहायनानै एवनायखौनो मोजां होननानै आं सानना लायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां ओ बिदिनो गो-गोदो गोदायनि मोसौजों हालेवनायालाय बिदिनो ओ मोसौजों खनसे हालेवनानै जोङो मैबो होनायखौ जों नुनो मोनोमोन बिदिनो गोबां मोजां जायोमोन आरो। ओ ओ आरो माइफोराबो बिदिनो फिथाइफोराबो मोजांस सिनजायोमोन गसाफोराबो बारायोमोन आथिखालाव बिदिनो गोबां ट्रेक्टरफोराथ' गोबां ओ ओ खायफा खायफा मोजाङ एवो खायफा खायफा आरो मोजां हेवनायखौ जों नुनो मोना बिदिनो हाग्राबो थानायखौ नुनो मोनो आरो हाफोराबो मोजाङै मोननायखौ जोङो नुवा बिदिनो जायो आरो हेलौ
औ नंगौ
औ बुंनो थाङोब्ला गोदोनि मोसौनि एवनाया मोजां साबसिन जायोमोन आरो नाथाय दाथ' गोबां गोबां हा बिगा बिगा ओ एवनानै माइ गायनाय जायो नालाय मोसौजोंथ' इमान बुरजा हाखौ एवख'नो हाया नालाय ट्रेक्टराबो मोजां आरो बेनि थाखायनो
औ नंगौ बिदिनो नोंथांमोननि जायगायाव ओ दानि आब आबादजोंथ' दानि आदबजोंथ' बांसिन गोबां ओ आबाद मावनाय जायो बिदिनो गोदोनि आदब आरो दानि आदब जों आबाद मावनायाव माबे मोनसेया मोजांसिन होननानै नोंथाङा सानो?
ओ आथिखाल गोदो गोदायलाय बिदिनो ओ गो ओ आद थिखालानो मोजांसिन होननानै होनजायो गोदो गोदायनिखौ आरो जोङो बारा ओरै नुबोनोबो मोनाखै नालाय मा मा आदबजों मा मा बोरैहाय गायोमोन बिदिनो जों दा आथिखालनिखौसो जों नुबोदों नालाय आथिखालनिखौनो दा जोङो साबसिन मोननानै जों बिदिनो मावनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
नोंथाङा ओ नों जि सोंदोंमोन बेखौ नोंथाङा मा मोनसेखौ मोजां मोनो एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ आंनि बायदिब्लाबोथ' दानि मुगायाव दानि मुग ओ गोदान मुगाजों आबाद मावनायखौनो आङो रांखानथि थि बिथिङाव ओ साबसिन होननानै सा सानो नाथाय जोंनि ओ जानायनि थाखाय एबा जोंनि देहानि थाखाय गोदोनि आदबजों आबाद मावनायखौ आं मोजां होननानै सानहरनो हायो नोंथां
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय दोननोसै
बिदिब्ला जोंना स औ औ बिदिब्ला जो जोंना समाबो जाबाय नोंथां
ओम
दिनैनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ दे नोंथां दोन्थ'नोसै
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों
औ गोजोन्थों बिदिब्ला नोंथां ।